हेलौ नोंथां खोनादोना? हेलौ नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनायखौ मोजाङै खोनादोंना औ नोंथां नोंनिखौ खोनादों आं औ नोंथां नोंनिखौ खोनादों आं
औ
नोंथांना नेटनि एसे प्रब्लेम हेलौ हेलौ नोंथांनिया नेटनि एसे पब्लेम नोंथाङा हायोब्ला एसे नेट गोनां जायगायाव थांनो हागोन ना?
औ आंना बिदिनो गेजेर गेजेर नेटनि प्रब्लेम जायो नोंथां नै दा खोनाबाय ना नोंथाङा?
औ नोंथां दा एसे मोजाङै खोनादों नोंथाङा आंनिखौ खोनागोनना खोनायाखै? औ अ नोंथाङा मा खामनानै दङ?
आङो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां दायो नोंथाङालाय?
दङ आंबो ओरैनो जिरायलाबायनानै दं। ओ दिनैनि बे ओ जों फन आंनि फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय ओ गोदोनि बा दानि ओ जुगाव गोदोयो माबायदि थायोमोन आरो दा माबायदि थायोमोन बेनि बागै बुंनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
थानाय जानाय बा गोदो माबायदि सममोन दानि समा माबायदि बेनि बागै एसे गुवारै ओ बा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
हा
अ नोंथांना एसे नेटनि पब्लेम जादों। अ नोंथां बुं दे। औ औ खोनादों।
ओ गोदोनि समाव थानो जेरै जोङो न' बां
नोंथांना एसे नेटनि प्रब्लेम जादों। नोंथाङा नेट गोनां जायगायाव थांनो हागोन ना?
हाग्रा बंग्राफोरावसो था थायोमोन होननानै लासै लासै राव होननानै बिदिनो लासै ला बिदिनो गाव गावनि जोङो ओ गाननाय जोमफोरखौ जोङो बुथुमना लानो रोंबाय ओ जानि बेलायाव होनोबाथ' आरो गोदोनि समाव जों बांसिनानो ओ बिदिनो हाग्रायाव थांनानै
ओम।
बिदिनो बयबो ज ज लोगो नां नांनानै बिदिनो ना हा थांङोमोन।
उम।
बिदिनो नाफोर मो-मैगंफोर होन बांसिन जोङो बिदिनो सिगांनि समावबो जोङो हाग्रा जेरै जों दिंखिया मैगं